अ खोनागासिनो दं।
अ ओं खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
उम ओ नोंथाङा ओ फ्रि ना नोंथां?
औ आं दाथ' फ्रियानो।
ओं अ दे ओ ज एब्ला माने नोंथाङा फ्रिबा उम आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै लायरायनो सानदोंमोन। नोंथाङा रायलायनो हागोन ना? बे टपिकआनो जाबाय औ। बे टपिकआनो जाबाय अ उम आङो अ बर'फोरनि अ जानाय आदार एबा ओंख्रिनि बागै आं लायरायनो सानदों नोंथांजों। नोंथाङा बिनि बागै अ बुंनो हागोन ना बोरै बोरै?
औ।
जोंनि ट्रेदिसनेल इंख्रि होनबा थ' नारजि आरो नारजि ओमफ्राय बिदिनो सबायजों साम' अनलाजों दाउ दानि समावथ' दाथ' थास' बिबारबो बायगासिनो दंनाा थास' बिबारजों अमाबो जायो आरो मानसिफोरा
उम
ओ दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिब्ला जोंनि बर'नि ओंख्रिखौ नोंथां दा बुंलांनाय जाबाय। उम खोनादोंना नोंथाङा? अ खोनादोंना?
अ खमोन
हा
अरा खोनागासिनो दं होनो हागोन ना
नों दानि बुंलांनाय बायदिबाथ' जोंनि बर'नि ओंख्रि माने गासिबो माने सुबुंफ्रानो मोनथिजोबनाय जेरै दानि नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरै नारजि अमा सबायजों साम' अनला दाउ बेफोर माने गोबां ओंख्रि दं आरो जोंना बर'फोरनि जों बेखौ माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंना मोनसे माने ट्रेडिसनेल माने बर' हारिनि मोनसे ओंख्रि बे फोर बेफोर बेफोरखौ जोङो गोबां माबायाव मोननो हायो जों जेब्ला जों न'आवबो जों बेखौ मावनानै मोननो हायो जेरै जोंना जाजानाय ओंख्रि फोर बर' हारिनि ओंख्रिया जाबाय जों गोजां बोथोर गोजां गुसु बोथोराव जोङो जेरै न'आवनो मावनानै मोननाय आबाद आबाद मावनानै मोननाय जेरै जोङो लाफा एबा लाइ गोबां मैगं जों मोननो हायो जेरै दैज्लां बोथोराव जों गोबां मैगं मोननो हायो जेरै उम जेरै खुमब्रा फिथाइ बा थास' थास' बिबार थास' आथिं थास' बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो बिदिनो खुमब्रा जोगोना बेफोरखौ जों दा समाव मोननो हायो आरो माने जों जानो हायो जोंनि बुंनो थाङोबाथ' जोंनि बर' हारिनि ओंख्रिया बेखौनो नोंथाङा मिथिखायो बेखौ उम नोंथाङा मालाबा जाफेरबायनाा अमा अमाजों ओ नारजि बेफोरखौ नोंथाङा जाफेरबाय ना मालाबा बिनि बागै एसे बुंना होनो हागोन नामा नोंथाङा माब मोनसे कुइसन सोंांगौ दंबा सोंनो हागोन
औ अब्ला बेफोरखौथ' जोंनि गामियावनो लकेलफोरावनो मोनलाबायो नारजि ओंख्रियाथ' बियो बेखौ दंफांखौ दंफांनि बिलाइखौ जों
बिलाइखौ जों खानानै फोरानना होबानो बेखौ जोङो दानिस बुंजायो आरो
अब्लाजोंलाय जायगाफोरालाय बेराय
खोनायाखै नोंथां बुंफिननो हागोन ना
हेल'
औं आं खोनादों नोंथांआ बुंनो हागोन
हेल'
औ खोनादों खोनादों खोनादों ना जों बर'नि ओंख्रि बुंबाथ' जों जेरै अनलाजों दाउना जों बेफोरखौ अनलाजोंों माने गोबां रोखोमनि जों मैगं एबा मुवा होफानानै जों जानो हायो जेरै अनलाजों मेवआ एम्फौजों अनला गोबां मुदुफल बिबार बेफोरबायदि जों गोबां रोखोमनि मैगं जों अनलाजों होफानानै जानो हायो जेरै उम दानि समाव जेरै जों अ मेवा औवा मेवा मोन्नाय जायो जों बे खौ जोङो गोबाव सम जानो थाखाय जोङो जों बेखौ गोबाव सम जानो थाखाय ओ आसार एबा आ गोखै मेवा बिदि खि जों बानायना दोननो हायो।
उम
ओ नोंथाङा ओ ओंख्रि संनायनि बागै ओ माबा मोनसे ओ सोंनो सानदों नामा सोंनो हागोन।
औ अब्ला नोंथाङा माबा ओ अनलाजों दाउ बेदरनि संनायनि बागै आनो खोनथा हरनो हागोन ना? औ हेल' हेलौ हेलौ